अ नोंथां माबोरै दं? ओहै थिगानो हाब मा गोसोखांनानै कल खालामखोलाय
बेनोथ' नोंथां जैबे जेबो खबर गैथारा माथो बिदि साननानै आं नोंथांखौ गोसोखांनानै हरनाय जाद
मैयानिस आतसा आतसा हरनांगौ बिदिनो हरनांगौ। आंबोथ' फ्रियानो दायो। दा नोंथां औ
दा जोंहा माने मोनसे
गोनां खोथा सावरायनांगौ दं मोजाङै औहौ मा खोथा बेलाय बे जाहैबाय माने जोंनि जिउआव औ
स्मार्टफननि साहस आरो गाज्रि आखुथायफोरा मा मा जानानै दङ?
ओ बेथ' गोबां गोसो हनो होनो गोनां बाथ्रा। नंगौना नोंथां? औ समाजाव नुखादों जोङो माबायदि गोहोम खोख्लैदों माबायदि मा जादों औ
नङा होमबा?
दा बुंनायसाय ओ उम बिदिबा नोंथाङा माने माखासे मोजां जानायफोरखौ फोरमायदो आं गाज्रियाव मा जादों बेखौ बुंनोसै जायो रे निसाय नोथां ओरैनो
स्मार्ट फन बाहायो ना नोंथाङा? उम
बेथ' गोबां मुलाम्फाबो जादों जोंहा बेजोंहाय नोंथां होमब्ला ना बेखौ मुलाम्फाफ्रा जाबाय ओरैनो गिबियाव दा नोंजों आंजों खु गोजान जायगायाव दंलायो नंगौना नङा? नों जाबाय गाहा बड'लेण्डआव दङ। आङो दा दंफैयो आंनि जिउनि लामाखो ओ राहा लामा अ दिहुननो बेसेबा गोजान जायगा हादरमा इउरपनि मायाव दंफैयो आङो सुइजारलेण्डआव।
औ
दा जों सानैजों लोगो मोनज्लायनो हाया।
औ
अ सुइजारलेण्ड थाखायनो बेयाव बारहावाया माबोरै जायो सुइजारलेण्डआव? अह सुइजारलेण्ड आवथ'
दायो मा ओरैनो दास मोनासो जानानै दङ। ए हर सानसो दासो जायो ए हे लानानै दासो जादो अ बारहा समायना नुथायाथ' जोंनि बड'लेण्डनिख्रुइ गोबाङानो साबसि
फैलाव
नंगौ ना नोंथां? औ अ गोबां साबसिन। ओ आं सानो माने जोंनि बर' आजै आजौफोरा बा जोंनि जेसेबांखिनि एसियानफोर एसियायावबो थिगानो ओ माने जों सुबुं समाजा माने जों जोंखौ गारनानै माखासे गोरों मानसिफोरा बेयाव खारखुमा बोनाय बादिसो मोनो आङो माने। औ आंनि सान्थौआ आरो ओरैनो दा बुंदोंमोन स्मार्ट फना बेनो जोङा सानैजों गोजान जायगायाव थाब्लाबोथ' दा राव-फावजों बा भिडिअ' कलनि गेजेरजोंनो, नंगौ नंगौ, औ गोबां सुजुग-सुबिदा लोगो हमज्लायनो हाबाय, रायज्लायनो हाबाय, सोमोन्दो लाज्लायनो हाबाय नंगौना नङा? नंगौ नोंथां नंगौ, बे मोनसे जाहैबाय ओ माखासे बिथिङाव आरो माखासे सफ्टवेर फोरनि डेभेलपमेन्टखौ नायो‌ ब्ला मबेल बाहायनानैनो ओ माखासे ओ जेरै-बाजार गलाफोरनि मालखौ बायहरनो हायो थाङालासिनो। नङा होमबा? अनलाइननि थ्रुयै अनलाइननि गेजेरजों बा माबा मोनसे एप्लिकेसननि गेजेरजों बिदि बायहरनो हायो बेफोरनो जाबाय सुजुग-सुबिदा। ओरैनोथ' खिन्थु
माखासे पइन्त आव
गाज्रिबो जायो। नोंथाङा मिथिखागौ जानांगौ, बेखौ एसे बुंना होनायसाय। गाज्रियाथ' जोंना दङ नोथां
दा गाज्रियाव जोंहा नायोबा गिबियाव जोंहा जोंहा मा जानानै फैदों डिजिटेलनि सा जानानै फैदों जोंहा आरो जोंहा नायोबा जोंहा गोसोआरि सावस्रिखौ नायनांगोन नङा होमबा
मा जाखो दिेनै बिदिनो मोसावनायफोरा आरो जेर
निसाजों जोंहा मा जानानै दं आखुथायफोरनि सम ओ जानानै बे
औ नायफोरा दिन्थियो ओम
दि मा जानानै दं जोंहा बांद्राय स्मार्टफन बाहायना
उसु खुथु औ जायो जायो नुबाय आंबो दलाम इखिन्थु बेयाव खम दै नुनाया जोंनि बड'लेण्डआव बांसिन नुबाय आङो
नंगौ नंगौ आरो मा जादों जोंहा गोसो होबथानायखौ मा खालामदों खालामनायजों ओ सोमोन्दो दङ जोंहा गावारि आरो रैखाथियारि जेंना जादों जोंहा जादों बे जादों नंगौ
उन्दुनायाव जेंना जादों जोंना औ बेबायदि जादों आरो दि जोनै गावस्रानाय जादों जोंहा औ आरोबाव मा जाबावदों जोंहा
समानथाइ नागिरनाय गेजेर लामायाव जोंहा
बेबादि आं एसे गोथौै खारदों नङा होनबा उन्दुनायाव जोंहा मारै जेंना जाखो औ
मा जाखो जोंहा?
जोंनि मिथिंगायारि उनदुनाय सोरखिफोराव हेंन्था फैयो
गोबां सुबुंफोरा दा मा जाखो? दा गावनि फनखौ खाथियाव लाना उन्दुयो नङा होमबा जायनि जाहोनाव उन्दुनो
हायो आदब आरो बिजों सोमोन्दो थानाय सावस्रिनि जेंनाबो जायो जोंहा बिदि खालाम जाबाय द्लाम जाबाय औ
आरो मा जादों जोंहा दिदोमै गावस्रानाय जादों माबोरै जादों होनना बुंबा खामानियाव गोसो होनायखौ गोब्राब खालामदों नंगौ नोंथां
औ रायज्लायनाय
जथुमफोर एबा खामानिनि समाव फोसावनायफोरखौ नाय नायग्रोनायनो लुबैनाया जोंनि नुजानाय आरो दिहुनथाइ गोनां जानायनि गोसोखौ बांद्राय खालामदों
ओम
आरो मा खालामदों समानथाइ नागिरनाय जेनेबा गेजेर लामा गुबै बाथ्राया
मा जादों
जोंहा सिमाथि खालामनाय डिजिटेल
आरो समनि बागै
सानथांखि गोनां जानाया। जेंनाफोरखौ बांद्राय खालामनानै।
औ। रंजानो मदद होनो‌ बयबो नोंथाङा एसे फोरमायबाव नोंथांनि खोथाखौ बुजिना मोनदों मस्टलि जोंनि इण्डियान बाज मोनफ्रोमबो नोंथाङा जे बड'लेण्डआव थाबाय थानानै माखासे प्रब्लेमखौ। आं आंबो फोथायो नंगौ बे प्रब्लेमा। ओ बे जेंनाफोरखौनो माने सुस्रांनो थाखाय जोंहा सोलोंथाइन
नांगौना नाङा?
नांगौ नोंथां औ सोलोंथाइ गैयैनि जाहोनाव बे जेंनाखौ जोङो बांसिन नुनाय जादों आरो जोङो डिजिटेल बेफोर स्मार्ट फन बायदिसिना जोंनि आरोंदा बिरोंदामोननि बेसादखौ बाहायनाय मानि थाखाय बाहायो था बाहायनायनि सम दं बेखौ जोंहा सोलोंथाइ गैयै मानसिया ओ आब्रुथियै बाहायियाव गोबां जेंना जायो आरोना
नोंगौ
बेखौ जोङो गुबुन हादरनि जौगाथायखौ नायोब्ला गुबुन हाद फ्र बुहुद खम नुनो मोनो माने। नाथाय जोंनि एस ए कम्पियार जोङो जोंनि। इण्डिया बादि बा भारत बादि हादरमाखौ बा जोंनि बड'लेण्ड खौ गुब जौगाथाइन जौगाखांनाय हादरजों रु जुनायाव बे जेंनाखौ जोङो बांसिन जोंनि बड'लेण्डआव नुनो मोनखागोन नोंगौना नङा? बिनि थाखायनो नोंथाबो औ। बिनि थाखायनो। नोंथाङाबो बुंनो हादों नंगौनाा नङा दा आङो मोजां बाहायनायखौ
इउर'प बादि कान्ट्रि ओ कन्टिनेन्टफ्राव बेखौ आङो नुनानै मोजांखौ आङोब बांसिन नुदों खिन्थु आंबो नु दों जेंनाखौबो बिनि थाखायनो जोंहा- सोलोंथाइखौ नागिरगोन सोलोंथाइ गोनां हादरमाफ्राव। हो सलोंथाइआ जोबोर गोनां नोंथां औ बेनोथ' आरो मा सोलोंथाइ लाग्रो होनोनांगौ बिनि थाखाय जोंहा बेफोरो। सोलोंथाइजोंबो ओ सोमोन्दो गोनां गासिबो बुस्थुआनो। दा बैफोरखौ सोलोंथाइ होनो थाखाय जोंहा माखासे हाबाफारि लानो गोनां नंगौना नङा?
नंगौ नोंथां नंगौ।
औ बिदिबा हाबाफारिया माबायदि जानांगोन नोंथांनि बादिब्ला। मोजां जोंनि जानांगोन थुलुंगााखांहोनाय। प्रग्राम आरो ना औ।
दाब दाब जायगायाव जोंहा बेफोरखौ नांगोन। दा बेफोरनि थाखाय जोंहा मावनांगौ गोबां हाबा दङ। सुइजारलेण्ड बायदि हादरजों जोङो बोरै जौगाथाय जानो हागोन। बेफोरखौ जोंङो मोजां बेखौ साननो गोनां बाथ्रा द
औ नंगौ नंगौ आंबो बावैसोनो नोंथांखौ लोगो हमनो सानगासिनोमोन। हेलौ। आंनाबो नैबे। नेक्स्ट नेक्स्ट ओ मान्थनि उनावहाय आङो। गोबां समखौ फ्रि मोननो हासिगोन।
नंगौना नोंथां जागोन जागोन नोंथाङा आं नोंथांनि राहलामा लानानै नेगासिनो दङ नों। नोंथां बेबायदिब्लाथ'।
नोंथाङालाय माथो मावनानै दङ?
आंथ' दङ नोंथां आं दाथ' दैजलां बोथोराव आङो आबाद फोथाराव नांथाबनानै दङ नोंथां। दा।
आदसा आंबो गोसो जाहरो जोंनि। आबाद मावनायखौ। आंबो जोबोद गोसो मोजां मोनोमोन नाथाय गोसोनि साननायखौ सोलायहोनो आंबो कन्टिनेन्टखौनो सोलायनांगौ जाबाय आरो औ। आंखौ वेलकाम खानाय
खालामनांगोन खालामगोन खालामगोन नोंथां आङो मस्ट वेलकाम खालामगोन।
बिदिबा दिनैनि सावरायनायखौ एसेबां दोन्थ'सै नोंथाङा जों गोदान टपिक लानानै फैलायगोन। जायगा नोंथां दे गोजोनथों हामबायसै।
उ।